ओ नोंथां ओ जों दा मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनो नामा नोंथां जागोन ना?
अ सावरायजागोन नोंथां औ
औ औ ओ जों दा सावरायनि बिबान लांनाय हाबा खान्थि अदे बिबाननि ओ बिबान लानानै बर' समाज औ माबायदि हाबा जायो। बिनि सो बिनि सोमोन्दै एसे सुंद'यै सावरायलांनि नामा नोंथां?
अ सावरायजागोन नोंथां मानोना बेज जोंनि ओ बर'नि जा हाबानि आसार-खान्थि बेजों गोरोमनाय बिनि थाखायनो सावरायजागोन नानोना आंङो नोंसिनि जा गोदान-गोदान ओ बै आसारखान्थि बिबान लांनायनि बेखौ आं मिन्थिनो मोनगोन। बि
औ ओ नोंथां गोजोननाय थाबाय, नोंथां। ओह जों जों बिबान लांनाय हाब बा होननानै बुङोब्ला बिबान लांनाया। बिबान लांनानै हाबा खालामनाया मोनसे समाजनि गाहाय। खान्थि अदेबानि सुबुंफोरा बे खान्थिखो बजबनानै साफ्रोमबो ओ मोजाङै मोजां खामानि मावलांनाय। बा गनायनानै लानाय बे हाबायाव बेबायदि खान्थिया ओम खालाम मावजायो नोंथां ओ जेरैबायदिहाय ओ सासे सिख्ला आरो सासे सेंग्राया हाबा जानायनि सिगां नायलायखांनायनि उनाव कबिरा लायखांनायनि उनाव ओ जेब्ला हाबा जानो थाखाय हौवा गोदाननि न'खरा, हिनजाव गोदानि न'खराव थाङो। बै हिन्जाव गोदानखौ लानानै हौवा गोदाननि न'खर नखराव हाबा खालामनो थाखाय बे समाव
नंगौ नोंथां।
हौवा गोदानानि न'खरनिफ्राय हिनजाव गोदानानि न'खराव माखासे माल पत्र बेजों लोगोसे मानसिफोरा थांफायो आरो। बे मानसि थांफानायाव जेरैबायदियै ओ हिन्जावनि ओ हौवा गोदान हिनजाव गोदान न'खराव थाङो नालायथ' बेनिखायनो बे बे समाव हौवा गोदाननि बिमाया माब्लाबाबो थांफानो मोना। हौवा गोदाननि बिफा थांनांगौ बिबथै थांनांगौ बेजों लोगोसे गामिनि सुबुंफोर बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला बिसोरो ज' जानानै थाङो आरो नोंथां। गोबां बिथिङावनो जोङो जेरैबायदि मोननो हायो जे सेंग्रा सिख्लाया
औ नोंथां।
सेंग्रा सिख्लाया माखासे बिथिङाव थानो मोना बेफोरबायदि जायगा बर' बनि गेजेराव ओ जानाय खान्थिखौ नुनो मोनो। नाथाय हाबायावहाय सेंग्रा सिख्ला नङाबानो जाया नोंथां। मानो होननानै बुङोब्ला सिख्लायाथ' ओम हाबानिफ्राय ओ सिख्ला महरै थानाय नंला नालायो बेनिखायनो ओ बै सिख्लाखौ अदेबानि हिनजाव गोदान जागोनखौ ओम सासे लोगोफोरा बेखौ बरायनाय बा बिदाय होनाय खानथिजों
नंगौ नों
हाबायाव ओ सिख्ला लोगोफोरा थांफानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। नोंथांनि मिथिनायाव बे बिबान लांनायाव मा मा जिनिसफोर एबा लांफानाय जायो आरो बेयाव मा मा फोथायनायफोर दङ नोंथाङा आ बुं नांलाय बे
अ नंगौ नोंथां। आ जेब्ला आ सासे हौवा एबा हिनजाव। बेफोर सोर सानैनि गेजेराव जा गोरोब गोसो गोरोबलायनायनि गेजेरजों जों जरा जुलि होनो नागिरो बैसोर बै टाइमाव जोङो हौवानि न'खरा जेब्ला हिनजाव गोदानखौ लायनो थाङो अब्ला जोङो बिबान लायनाय। बेखौ जोङो नुनो मोनो जेरैहाय जोङो ओ हौवानि न'खरनिफ्राय जेरै- आ हौवानि बिमा औ बिमायाथ' थांफानोन ना बिदिनो बिफा बिफा आरो गामिनि गोरा गावबुरा बायदिसिना आरो बिदिनो गामिनि साफा सानै आइजो हिनजावफोर बिदिनो बैराथि बायदि लानानै थाङो बिदिनो जेरै आ बाहाय लांनायाथ' माखासे आ गय जरा गय जरालायनो आंहाबो गय बेदा आरो बिदिनो सानद्रियावहायो बिदिनो बैराथिफोरा आलारि बाथि गिसिब बादियारि गय जरा फाथै जरा सिङाव होनानैहा लांनायखौ जों नुनो मोनो आरो बिनि अनगायैबो जोङो बै जायो थांगोन हौवा गोदानाव थांनायावहाय जोङो बिदिनो बायदि बायदि जेरै दाउ लांफानाय आरो जौ लांफानाय बेखौ जोंनो जौआ बिदिनो जरासे जरासे जौ गोदान जौ गिसि सि लांफानायखौ नुनो मोनो बिनि अनगायैबो जोङो ओङो माबा बिदिनो थिंख्लियावहाय जोङो। मोननै दैहु बानायनानै जेरै सान अखाफोर बानायनानै जोङो बेहायो ओ हिनजाव गोदान जालायनाय बेहाय जोङो बेखौ लांफानाय जायो ओमफ्रायसो खौ लांफानायाव जोङो हिनजाव गोदाननि न'खराहाय बैफोरो जा मुङा बै मुवाफोरखौ हैनानैहा माखासेखौहाय सोलायनानै लाबोफिनो बिदिनो गोदोनि दिनावहायो बेफोरबायदिनो लाफिननायाव हिनजाव गोदाननो लाबोफिननाय समावहायो मा अमा खर' लाबो होनलायनाय बेबायदि खान्थिखौबो जों खोनानो मोनदों। जेरै मोनसे बाथ्राफोराव होननाय दङ जेरै थुरि नुब्ला बाथि गारो जेरै ओ हिन्जावनि न'आव हिनजाव थाब्ला जेरै हाबा जानांगौ हिनजाव थाब्ला बे हायथ' मोनसे बिबान लानानै जोङो हाबाखौबो ओ खौ खालामलायखानांगौ जायो ना बिनि थाखायनो जोङो जरा जुलिखौ होखाथारनांगौ जायो। बे टाइमाव जोङो बिबान लांनाय खान्थिनि गेजेरजों जोङो। हाबाखौ जोङो नायनायनि गेजेरजों नायनानै जों हाबाखौ लांनानैनो जोंनि ओनसोलावहायो खालाम होफैनाय जायो आरो बिदिनो हिनजाव गोदानखौ लाबोनानै बिदिनो लांगोना मोखांनिफ्राय बरायबोयो बिदिनो बिमान लांनायावो फाय जोंना माखासे हाबा होनो फैनायावहाय बैफोर बैसोरजा गामिनिफ्रायो फैयो फैनायावहाय बेहायबो बै हिनजावनि न'खरनि ओ जा बिमा बेबो फैफानो मोना बिदिनो ओ उम बाहाय बिफा फैयो बिदा फैयो फंबाय फैयो। गासिबो न'खरनि जाथि खुरमाया फैयो नाथाय बिमायाल' फैनो मोना। बिदिनो जोंनिथिंजाय बेबादिनो खालामलायो आरो नोंसिोरनिथिंजाय माबा गोदान दंबावो नामा नोंथांआ
बेफोरबादिथ' आथिखालनि बिथिङाव हाबानि सोमोन्दै सावरायोब्लायो ओ गोदो जाबायदि आसार खान्थिया सोलिबोदों बिनि सोलिनायनि अनगायैबो बांसिन आसारखान्थियानो गोमानायखौओ जोङो नुनो मोनसै आरो नोंथां जेरैबादि बिनो जोङो सावरायनो थाङोब्ला। ओ नायलायनायनि गेजेरजों समाजखान्थिया गंनैबो समाजा गोरोबलायनायनि गेजेरजों गेजेरजों हाबा जायोब्लाबो माबारै खालामो आथिखालावो कबिरा थांनाय समावनो रायलायबोखायोखि नोंओ गोथां लामाफोरा गोजान गोजान बेनिखायनोआ जोङो बिबारनि सोलायैओ जों गावनो न'खराव हाबा होनोसै नोंथांमोना फैयाब्लाबो जालायसिगोन दे बेबादि होनानै रायलायनायनि हुदाया दं आरो आरो।
हिनजावखौ डाइरेक लांना दोनहैखायोन आरो नोंथांनि
औ औ ओमफ्राय ओरैबायदिबो जोङो जे माखासे जे जेनेबा बिबानानो लांबाय ओमफ्राय खिन्थु बिबान लांब्लाबो बेयाव थिंख्लिखौ लांफायासै बे थिंख्लिखौ लांफायिनि थाखाय जों थिंख्लिखौ लाबोफानो हाया खै जोङो बैनि थाखाय माखासे ओ फैसा होनोसै बा दन्द' फोनांनाय बेबायदि जायो आरो दन्द' फोनांनाय फाइन होनांनाय बेबायदि उम थासारिखौ ओ
औ नोंथां
जोङो मोन नुनो मोनो आरो बेफोरबायदि थासारिजों उम जोंनि समाज खान्थिया
जोंनि समाजखान्थियाव औ नोंथां सोलायलांनायखौ नुनो मोनदों
माने गोदो जाबायदि खान्थि दंमोन बे खान्थिनि अनगायै गाहायसिनाव फैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां जायनि गेजेराव आथिखालनि इयुन जोलैया बेनि सोमोन्दै गुवारै मिनथिला बेफोरबायदि नुसै आरो नोंथां ओ नोंथाङा बुंनायसै जिहेथु नोंथाङा सासे बर' सेंग्रा खोनासं नोंथां नोंथाङा सासे बर' सेंग्रा नङा होमबा
औ नोंथां औ नोंगौ
अ नोंथाङाबो सानसेब्लाबो जुलि जागोन
औ नंगौ नोंथां
नों नोंथांनि हाबाखौ माबायदि आसार खान्थिजों खुंगोन होननानै नोंथाङा सानो
अ नोंथां आंनि हाबाखौथ' बिदनो जोंनि समाजाव ओ जाबायदि खुङो जेरै ओमफाय बिदिनो आं एसे मदार्न थायेबैबो खुंनो सानदों आरो मानोना आथिखालावथ' बांसिन बिदिनो जोङो गोदोनियावथ' जेरैबायदि सोलियोमोन आथिखालाव बिदि बारा सोलिनायखौ नुनो मोनला जेरैहाय जोङो हाबा जोंनि हाबायावहाय जोङो गोदोनि जुगावहाय जोङो आ बांसिनानो आ जोङो माखासे बे जा पेन्देल बानायनाय एबा जोङो न' बै हाबा थिलियाव जे न' बानायो बे न' बानायनायखौ जोङो आथिखालनि बायदि बानायनाय नुनो मोनला मानोना गोदोनि जुगाव जोङो ओ ओ थालिरनि बिलाइजों खोंनानै ओ बैफोर न'खौ बानायोमोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव जोङो ओ बिदिनो टेन्ट हाउस लायनानै बिदिनो गोबां राङा ओ माबाननानै गारनानै खालायनायखौ नुयो मानोना बेफोरखौ जोङो ओरैबो सानांगौ जायो नोंथां मानोना जिउवावथ' खनसेल' हाबाखा नालाय बे हाबाखौ जोङो गाजा गोमजायै खालायलांनानै जोङो गावनि जा आ माबा बेखौहाय खालायलांगोन बिदि सानो आरो ओंखायनो नोंथां आं हाबाखौ बिदिनो एसे गाजा गोमजा बिदिनो जाथि खुरमा बाय बाहागि एसे बुरजायैनो माबानानै मानोना हाबानि गेजेरजोंसो जोङो गाव गावनि जा गोजाननि आलासि एबा जाथि खुरमा नुफेरै आलासि फैफेरै आलासि बेफोरखौबो जोङो बिनि गेजेरजोंसो जोङो नुनो मोननाय जायो नालाय बेनिखायनो एसे गो गोम गिदिरैनो खालायखानोसै आरो मर्दान एसे आथिखालनि बिदि साउन्ड बक्स थालायलायनाय इदिनो बेमपाथि बायदि लालायनाय खालायनो सानदों आरो नोंथां औ बिदिनो बे हाबायावहाय जोङो लोगो दोगो ज'नो बिदिनो एसे अमा आरि जा हायो जाहोनो बेखौहाय जाहोसै जोंनि बर'आवथ' जा बिदिनो बांसिन फार्स्टआवथ' जोंनिया अमा खा अमा नोङाबानो जोंनि हाबाया जाखाया बिनिहाय नेक्स्ट जायैबाय ना बिदिनो दालि बायदि आरि होनना ओमफायसो आं बिदिनो जोंनि गामियावथ' दासान्दि जौ हो नाया जोंनियाव गैला ओंखा ओंखायनो जौखौ जेब्ला हाबायाव बिदिनो एसे एनै जा लोगोफोर दोगोफोर फैनाय बेफोरनो एसे एनै खना लायै खना होनाय जागोन आरो नोंथां बिदिनो होनाय जाबा नोंथांमोननि जायगायावलाय बिदिनो जौनि बाहायनाय दंना गैला नोंथां
अ जौनि बाहायनाया हाबायाव गैला नोंथां
ए ओमफ्राय नोंथां आं मोनसे बाथ्रा सोंनो नोंथाङालाय नोंनि हाबाखौ माबायदि खालायगोन नोंथाङा
आंनि हाबाखौथ' आं आंनि साननाय बायदि जागोन ना जाया आं बेखौ बुंनो हाला अब्लाबो आं बुंनो लुबैयो आरो नोंथां जोंनि गामियाव
दासिमबो जायबायदि खान्थिजों हाबा जाफेराखै आं बे खान्थिजों बेबायदि आदब बाहायनानै माने हाबा लानो लुुबैयो आरो नोंथां जेरैबायदि आंनि हाबाया मोनसे फ्लिम जानांगौ केमेरामेन थाफैनांगौ पेनडेल साजायनाया बिबारजों बुंफबनाय जानांगौ हिनजाव गोदान हौवा गोदाना थाबायबोयोब्ला बेयावहाय उखुन्दै गावना होनांगौ ओमफ्राय जोमै बायदि जोमैसायाव थाबायनाय बायदि जानांगौ बेबायदि जानो लुुबैयो आरो नों
अ माने फ्लिमि
भिदिअफोराव औ औ भिडिअफोराव नुयो नालाय ओमफ्राय बेनो आरो नोंथां एसेबां मानि साननाय गैया बिमा बिफानि सायाव सोनारोथ' बयबो बेफोर सिमांसो आरो नोंथां नाथाय उननि समाव उननि समाव हाबा होननानै बुङोब्ला हाबाया मोनसे गोथार जायखिजाया बिथिंजों जाया मानो बेयो संसार जानायनि संसार जानांगौनि मोनसे खान्थि जेरैखि जाया नों बेखौ गनायनानै लानांगौ